औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ खोनाबाय दे।
खबरफोरा मोजांबा।
दङ मोजाङानो नोंथांना?
दा दोङो आंबो मोजाङैनो दा जोङो दान्दिसे सम सावरायलायगोन आरोना।
औ दा मानि सायाव सालरायनाया मोजां जागोन नोंथां।
जिउ दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो आरोना नोंथां।
औ सावरायजागोन।
दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना जिउ दावबायनायनि सायाव।
औ आथिखालावथ' दावबायनायखौ मोजां मोनै रावबो गैया नङा होमबा? बयबो दावबायनायखौ मोजां मोनो। बफोर दावबायनायखौ मोजां मोनब्लाबो खायसे खायसे फोरा रांखान्थियारि बिथिङाव ओ हास'यैनि दावबायनो हाया। खायफा आरो सम दिहुननो हायैनि जाहोनाव दावबायनो हाया। दावबायनाया मानसि सुबुं जिउनि ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय लाबोयो जाय गोजोननायनि गेजेरजों सुबुंफोरा गोजोननायल' नङा जायगानि